हेलौ! औ नोंथाङा खोनादों ना? औ खोनादों ना?
बाहेराव नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नों खोनादों।
नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों। ना खोनादों।
औ खोनादों खोनादों खोनादों खोनादों। हेलौ!
हेलौ!
हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
औ।
औ नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ खोनादों।
औ। औ नोंथांजों ओ दसे सम सावरायनो सम मोनगोन नामा नोंथांनिफ्राय।
औ नोंथां मोनगोन दे नोथां। हेलौ नोंथां खोनादोंना? नोथां। हेलौ नोथां। हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां।